औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो होगोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां
अ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला ओ नोंथांजों आं ओ बिगियाननि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
सावरायनायबा नों नोंथाङा आंनो ओ बिगियाननि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन दे नोंथां जोंना बिगियान होननानै बुङोब्ला आथिखालनि ओ मु बेयाव जोङो बिगियानखौ गोबां ओ जौगानायनिफ्राय ओ जौगानायनि सायाव आरोबाव जौगासिन जों नुनो मोनदों आरो बिगियाना जोंनि जा सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ जोंखौ गोबां मदद होबोगासिनो जेरै जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउवा बाहायनाय बेसादफोर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गारि मथर एबा हान्था मेलाजों दावबायनाय ओ जे गारि मथर बेफोरबो जायो आरो लोगोसेनो जोंनि न'फोराव मोननो हानाय जेरै दै बोखांग्रा मथर बिनिफ्राय ओ फांखा बेबायदिनो बेनि अनगायैबो ओ जोङो जोंनिया जा गेस कुकार बेफोरबायदि गोबां बिगियाननि जोहै जोङो न'आव बाहायग्रा गोबां दाजेमफोरजों दिनै मोननो हादों बिनि अनगायैबो जोङो ओ दाबसे जायगायाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनां मोनब्ला जोङो गोदोनि समाव आथिंजों थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बिगियान जौगानायनि जोहैदों जोङो मोनसे गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो बै जायगासिम दिनै थां थांनो हानाय जानानै फैदों आरो लोगोसे सेनो जोंनिया दै लामाजों नगौ जोंनिया आरो दै लामाजों हान्थिग्रा ओ जोंनिया नाव एबा जाहाज फोरबो जोङो दिनैनि समाव दिहुननानै ओ बेफोरखौ बाहायनो हादों ओ आरो लैथो गेजेर फोराव थानाय जा दिपफोरखौ जोङो दिनै उ उनसंनानै बेफोरसिम जोङो थांनानै था ग्रा खुलि जोङो दिनै लु-लुनो हानाय जानानै फैबाय आरो लोगोसेनो ओ अख्राङाव मानसिफोरा सां ओ जाय ओ बुस्थुखौ सि गोदोयो ओ सिमाङावबो नुफेराखैमोन बेफोरबायदि ओ मुवा बेसाद जेरै अख्राङाव बिरग्रा बिरखंखौ जोङो गोदोनि सुबुं फोरा बेफोरखौ सानखांनोनो रोङाखैमोन नाथाय ओ बेफोरबोदि ओ जोंनि बुहुमाव सानसे फैगोन होननानै रावबो सानाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव बेफोरबायदि मुवाखौबो जोङो मोननो हादों आरोना जा अख्रां सायाव ओ बिरग्रा बिरखं बेफोरबायदि आरो जोङो मबाइल ओ टिभि बेफोरबायदि गोबां न'आव बाहायग्रा बेसादफोर ओ बेफोरखौबो दिहुन नो हादों आरो लोगोसेनो जोङो मबाइल फन एबा जानबुं होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि समाव जोङो सासे गोजानाव थानाय सुबुंजों सावरायनो थाखाय जोङो गोबां ओ ओ सम लायोमोन जेरै लाइजाम गांसे लिरग्रा बिथांनिसिम बे लाइजामखौ बिथांनि ओ फारसे सहैगोन बा सहैया बेखौ जोङो बुंनो हायामोन आरो ओ बिथांजों जोङो गोस ओ खुलिनानै बिथांनिसिम जोङो बाथ्राफोरखौ बुंजोबनो हायामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ खल हरनायनि जाहोनाव जा जामबुंनि जोहै जोङो दिनै ओ बे गोजानाव थानाय सासे सुबुंजोंबो गावनि गोसोनि गासै खोथाखौबो दिनै फोरमायनो हानाय ओ दसे समनि गेजेरावनो आरो गोरलै यैनो फोरमायनो हानाय जानानै फैदों आरो ना
औ नंगौ
जोंनिया ओ बिगियान जौगानायनि जोहै जोंनि सोलोंथाइनि फाहामथाय ओ सोलेरारि फाहामथाय एबा बेराम आजारनि फाहामथायनि गेजेरावबो बिगियान ना जोंखौ गोबाङैनो बिहोमा होदों ओ जायफोर जेरै गोदोनि दिनाव जानाय ओ बेराम कलेरिया मेरि-मेरिलिया डायरिया आरो उदै सिङाव जानाय गोबां बेरामफोर जेरै ओ एबा अन्थाइ एबा अन्थाइ जानाय बि उदै सिङाव अनथाइ जानाय आरो बिखानि गाराय बेफोर उदै सिङाव जानाय बेरामफोरखौ जोङो गोदोनि सम समाव सोखानो हायामोन मानोना बै समाव जोङो बेखौ ओ नुनानै मोनामोन माने। उदै सिङाव बा मा जानानै दङ बेखौ जों मोजाङै नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि समाव जोङो ओ बिगियान जौगानायनि जोहै दिनै बेफोर जा उदै सिङाव जानाय अनथाइ आरो बिखानि गाराय बेफोरबायायदि गिदिर गिदिर बेरामफोरखौबो जोङो फाहामनो हानाय जानानै फैदों। आरो जा जों मेगनजों नुयि ओ फिसा फिसा जिबसा बेक्टेरिया भाइरासफोरखौबो जों दिनैनि सम आव नुगेदेर दाजेमफोरजों माइक्र' सकपफोरजों जोङो नायनानै दिनै ओ नुनो हानाय जानानै फैदों आरोना। बि औ बिनि अनगायैबो ओ जोंनिया गोबां गोबां खामानियावनो जों दिनै बिगियाननि जाहै जोङो जौगानाय मोनदों आरो लोगो बेराफारसेथिं जोङो बिगियाननि जोहै जोङो गोबां खहाबो जानो हमदों। बै खहाफोरनि सोमोनदै नोंथाङा ओ फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथाङाथ' बिगियाननि सोमोनदै गोबां ओ मोजां जाहोननि बागै एसे फोरमायनानै होबाय दा नोंथाङा ओ बिगियाननि खुवानि बागै एसे फोरमायना होनो होनाय लेखा आङो एसे फोरमायनानै होनोसै है दा गिबियावनो आङो बुंनो सानदों गारि म थर खारनाय नोंथाङाथ' गारि मथर खारनायनिफ्राय एसे ओ मोजां खाबु बुंदोंमोन नालाय आं एसे गाज्रि खाबुखौ बुंनो हमबाय नोंथां ओ गारि मथर खार नाय नंगौ ओ गारि मथरजों जोङो गोबां जायगा उ दावबायनो दावबायनो हानथिनो हायो आरो बबेयावबा थांनो गोनांब्ला जोङो ओ समनि आ-आंखाल जायोबाथाय जोङो गोख्रैयैनो थांनानै गोख्रै नो सहैनो हायो। ओ बेनि गेजेरावनो ओ जि जोंनि गारि मथर खारनाय बे गारि मथर खारनायनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदैया ओ जोंनि
ओ जोंनि बा
जोंनि बारहावाखौ ओ गुबुंले खालामो आरोना नोंथां।
उम बाव सारफानानै ओ बायदिसिना बेराम खालामनो हागौ। ओ लोगोसेनो ओ बेमा आजार गैया बायदि रोखोमनि माननाय सानाय बायदि रोखोमनि बेरामबो जानो हागौ बेखिनियानो नोंथां।
औ थारैनो ओ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिगियान जौगानायनि गेजेरजोंनो जोङो फारसे साइडखि खहा बुंनो थाङोब्ला गोबां खहा फोर जोङो दोङो। बिनि गेजेरावनो जोंनिया ओ जा इन्टारनेटनिफ्राय जानाय रेडियेसन जाय जायनि जोहै जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो गोबां ओ खाथि खाथियावनो जोंनिया ओ गंफा गंफायै जोङो टावार ओ लुनाय खौ जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनदों मानसिया गावसोरनि सुबिदा एबा गावसोर नि खाबुखौ नाय-नायनानै दिनैनि समाव गोबां ओ इन्टारनेट एबा टावारफोर गायसननो हमदों। जायनि जाहोनाव जोंनि ओ मि थिंगायारि ओ थाफानाय जिबसाजों लोगोसे जोंनि ओ न' खाथि एबा ओ न' खाथि एबा जोंनि ओनसोलाव मोननाय मोननाय फिसा- फिसा दाउसिन दाउलाफोर लोगोसे जिब - जुनारफोरखौबो बे जा इन्टारनेनि रेदियेसन बियो माने गोब्राबैनो खहा खालामो आरो खहा खालामो जायनि जाउनाव जोंनि बे गामि ओनसोलाव दा जा दाउसिन -दाउला बेफोरनि अनजिमाया गोदोनिख्रुइ गोबां खम जालांनो हमबाय। बेनि थाखायनो जोंनियाव - जोंनियाव गोबां बेरामफोरबो साबदेरनो हमदों आरोना मानोना जों सुबुं माहारि लोगोसे जा मिथिंगानि गासै फिसानिफ्राय लानानै गोदिर जिउ गोनां फ्राय लानानै जिउ गोैयै गासैबो सासेया गुबुन सासेनि सायाव सोनारनानै थायो नालाय। बेनिखायनो जोंनो गासैखौबो नांगौ जायो बेनिखायनो जेरै इन्टारनेट गायसंनाय गायसंनायनि गेजेरजों जोंनिया दाउ एबा एम्फौ- एनलाफोरा थैलांनो हमबाय बेनिखायनो जोंनि मिथिंगा माबा मोनसे खहा जानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों आरो औ।
इन्टारनेटनि गाज्रि माबा बुंथि खौ होदों बे गाज्रि बुंथिनिफ्राय इन्टारनेटनिफ्राय दावसिन- दाउलाखौ बासायनो हानाय माबाफोर राहाफोर दं नामा नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा राहाफोर दङबा।
नंगौ थारैनो जोङो बे बे जा गेब्रेंनाय एबा बे गाज्रि खामानिखौ जों होबथानो गोनांब्ला गिबियावनो टावार गायनायखौ जों एसे खमाय नांगोन एबा बांद्राय टावार ओं दाबसे गामियावनो गंब्रै गंबा टावार लुनायखौ जों एसे खम खालाम नांगोन। नांगौ जायो जोङो फरजि एबा थ्रिजि सिमजोंनो जोङो डाटाजोंनो जोङो सोलिनो हानाय। सोलिनो हानाय जोङो जानांगोन लोगोसेनो जोङो। बिफां दानफायनायखौ बिफां दानफायनायखौ जोङो। खम खालाम नांगोन बिफां - लाइफां दानफ्रायनानै जा टावारफोर लुफुंनाय। बेफोरखौ जोङो खमाय नांगोन आरो बिफां दानफायनायनि सोलायै जोङो बिफांखौ गायनोसो नांगोन। अब्ला जोङो बे जा गेब्रेंनाय आरो गाज्रि खामानि बिनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन आरो होननानै आं सानो। औ बिनि अनगायैबो जोंनिया आरोबाव गाज्रि दा बिगियाननि गाज्रि गोहोम होननानै बुंनो थाङोब्ला। आरोबाव। जों बुंनो हायो जोङो मबाइल फन एसे सिगाङावसो जों सावरायलांदो। मबाइल फनखौबो जोङो दानि समाव दानि सुबुंफोरा एबा उन्दै- उन्दै गथ'फोरा मोजां खामानियाव बाहायनायखौ आङो एसे खम नुदों आरो ना मानसि सुबुंफोरा दानि उन्दै - उन्दै खुदियाफोरा दा मबाइल फनफोरखौ गाज्रि खामानियावसो बाहायो बिथांमोनहा मा माबा मोनसे सोलोंथाइ लानाय एबा माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनो नागारै गाज्रि सावथुन नायनाय एबा भिडिअ गेम गेलेनाय बेफोर बायदि गाज्रि खामानियाव बाहायनायखौ। आङो नुनो मोनदों आरो ओ जे मबाइल फनखौ जे गथ' एबा उन्दैसा फोर उन्दै गथ'फोरा खुदियाफोरा बिथांमोना गाज्रि खामानियाव बाहायदों बेखौ बिमा- बिफाया ओ एबा बेखौ होबथानायनि माबा मोनसे राहा नोंथांनि ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
ओ मबाइल गाज्रि जेनेबा गाज्रि भिडिअ' बा मायबा मोनसे गाज्रि ओ आखु खामनायखौ होबथानो थाखाय ओ नांगौ जायो जोंनो बिमा - बिफा बा बिमा- बिफानिफ्राय होबथानाय नांगौ जायो मानो होनोब्ला ब्ला ओ निजिनि फिसाया मालायनि बाथ्राखौ खोनासंनो बायो नोंथाङाबोथ' एसे मिथिखानांगौ जानांगौ बेनि बागै
औ औ
निजेनि फिसाया मालायनि बाथ्राखौ एसेबाबो खोनासंनो बायो मानो होनोब्ला मालाया मालाय जायो नालाय नोंथां बेनि था खाय आरो ना ओ बिमा बिफाया होबथायोब्ला बे ओ जेनेबा गाज्रि हुदा बा मबाइल नायनाय गेम गेलेनाय बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि मावनायखौ जोङो होबथानो हायो होननानै मिथिगौ आरो ना नोंथां। ओ बेखिनियानो
औ आं सानो आं सानो नोंथां ओ जे बिमा बिफाया बे ओ जागथ' उन्दै खुदियानो ओ उन्दै समाव मबाइल हेंगारनायनि सोलायै बिथांमोनखौ ओ माबा मोनसे सोलोंथाइ एबा माबा मोनसे मोजां खामानिजों लोगोसे एबा मबाइलनि सोलायै ओ जा हाथाइ गलाफोरनिफ्राय बानायनानै मोननाय ओ बिगियाननि जोहै जों बानायनो हानाय बेफोरबायदि रबटिक एबा ओ फुदलाफोरजों बे उन्दै गथ' खुदियाफोरखौ गेलेनो होनांगौ उन्दै सम समावनो बिथांमोननो मबाइलखौ हेंगारनानै होनाङा होननानै आं सानो लोगोसेनो मबाइलखौ हेंगारना होब्लाबो बिमा बिफाया मोजाङैनो ओ जोथोन एबा नोजोर लानांगोन ओ बिथाङा जाहाथे उन्दै गथ'आ ओ भिडिअ गेम गेलेया एबा ओ नायनाङि मोनसे गाज्रि भिडिअफोर नाया बेनि थाखाय एसे साबधान लानांगोन आरो भिडिअ' गाज्रि भिडिय' नायनायनि सोलायै सोलोंथाइ लानाय जाय भिडिअखौ नायब्ला जोङो सोलोंथाइ मोनो एबा माबा मोनसे गियान मोनो बेफोरबायदि ओ उदायनाय भिडिअफोरखौसो नायनो एबा खिन्थिनांगौ होननानै आं सानो
औ नंगौ थारैनो
नंगौ थारैनो जों